औ नोंथां। हेल! औ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दं नोंथां?
नै आङो दा न'आव जोंनावनो माने न' बारेन्दा होनना बुंगोन बे जिरायनानै दङ आङो।
अ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं न'आव ओरैनो। अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रि
अ अब्ला आङो मा ओ माने नोंसिनि ओनसोलाव ओ जे मा मा मैगं थाइगं मोनो आरो जेनेबा मैगंनि जेनेबा मैगंफोरखौ जेनेबा नों माखौ बांसिन जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय बेफोरखौ माबारै गायो जेनेबा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा नों
औ औ नोंथां औ ओ आङोथ' गोथाव मोननाय सोब मैगंखौनो गोथाव मोनो होनना बुंनो हागोन। दा जोङो मैगं खौ मैगंनि फारसे बुङोबा जोंहा बोथोर लायै बोथोर मोनसे मैगं मोननाय जायो। जाय मैगंफोरा माने दैलां बोथोराव गुबुन गुबुन ओमफ्राय मेसें बोथोराव गोबुं मोनो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ जोङो औ मैगंफोरखौथ' आं सोबबखौबो गोथाव मोननानै होननांसिगोन। जोंहा माने आं मैगंनि बागै बुंलांसै एसे। मैगं होनना बुङोबा जों गोबां मेगंनि नाम दं। जेरै मेगंखौ बुङो बा जोंहा मेसें माने मेसेङाव जोंहा बिदिनो ओ मा होनो बिलाहि आरो मा होनगोन एखौ लाइ लाफा बिदिनो गोबां रोखोमनि माने मैगं इदिनो बुंबावोबा कबि, बान्दा क बि बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं जों मेसेङाव मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै दैलाङाव बुङोबाथ' जोंहा दैलाङावबो इदिनो आ मा होनो बेखौ सबाय बिमा होनोना लेस्रा होननाया नोंथाङा मिथियो जानो हागौ। लेस्रा बिदिनो लाव, जिंखा, आरो बिनि अन गायैबो जोंहा फिथाइबो दं जुखाम बेफोरखौबो जों माने ओ मा होनो दैजलाङाव मोननाय जायो आरो। ओ बे बेफोरखौ गायनायनि होनना बुङोब्लाथ' मोनसे रोखोमैनो गायनायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो। मेसेङाव बुङोबाथ' जोङो मेसेङावबो बिदिनो हालौवगोरानै लानाय खौ नुनो मोननाय जायो जाय माने मैगंफोरा बुङोबा जों हालेवनानै गिबियाव मोजाङै गायनाय होनोबाथ' बिदिनो आलु बेसर बिदिनो बेफोर माने दालि सबाय बेफोरखौ जों माने ओ हालौनानै माने दुब्लिफोराव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बांसिनानो बेफोरखौ दुब्लि फोराव गायनाय नुनाय गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जाय माने दुब्लिफोराव जोङो हालौनानै बिदिनो गायनायखौ नुयो आरो ओ बेसरफोराव जोङो गोबां माने रासायनारि हासार होनानै गायनांगौ जायो। बेनि अनगायै जों आलुफोराव बुङोब्लथ' जों आलुखौ माने बिदिनो हाज जावग्लि माने ट्रेक्टर दा गोदो गोदोहायथ' जों मोसौफोरजों एवनाय नुयोमोन दायो जोङो ट्रेक्टरफोरजों एवनायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो ना नों बिदिनो ट्रेक्टरफोरखौ एवना मोजाङै लाग्रानै माने बिदिनो हाफोरखौ दुफु दुफु खालामनानै माने गो गोजौ गोजौ खालामनानै माने जोङो आलुखौ माने आलुखौ जों फिसाखौ खौ माने दरसे दरसेैनो गायनायखौ नुनाय जायो आरो खायफाया बिदिनो गिदिरफोरखौ खावसे खावसे हाखावनानै गायो आरो ना गिदिर गिदिर द्रायफोरखौ औ बिनि अनगायै आरो बुङोबा जों बे सायाव माने हासार औ हासा सार ओं बो एसे एनै होनायखौ नुयो बिनि अनगायै जोंहा जेरै दा माइ गायोना बिनि उनावनो जों माइ बिनि सिगाङाव जों माइ गायना लायो। माइ गायनानै बिदिनो हाखांनानै जों जा जिगाबखौ मोनो माने जों बे गाबफोरखौ बा नाराफोरखौ जोङो माने बे आलु सा फोराव बिदिनो आलुआ मोजां जाथों होननानै बा आलुफोरा इदिनो मोजाङै बेदर थांथों होननानै माने जों बे जिगाबफोरखौ हासार महरै जों सायाव होना होनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो नुयो जानो हागौ बिदि होनाय। औ बिनि अनगायैथ' बुङोबा जोङो बे आलुखौ माने जोङो माने गिदिर बिफां देरनानै बिफां रानजासिम नेनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जाय रान बिफाङा रानखांबाथाय जों बे आलुखौ बुरनानै माने जों बहनो आरो। जाय माने आलु फांसेयावनो जोङो माने दरबा सयथा बिदि आलु जोङो माने ओंखारबोनानै जों मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायै बुङोबाथ' बेसरखौबो बेबायदिनो हालौवग्रोना रफोर बायदिनो माबा हालेवग्रा जिनिसफोरजों हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो दा दहाय बुंलांनाय बायदि मोसौजों हालौवनाय नुयोमोन मोसौ नांगोल दायो ट्रेक्टरफोरजों बिदिनो हालेवना लानानै माने गोबां सम माने बासायो नालाय ट्रेक्टर बिदिनो ट्रेक्टर फोरजों हालौनायखौ नुयो आरो ट्रेक्टरजों हालौनानै लाग्रानै बिदिनो बेसरखौ माइफोरबायदि गाया डाइरेक्ट फोना होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो फोनायनि उनाव जोंहा बिदिनो ससे बिदिनो रज' खांबाथाय जों हासारफोर सारानाय नुयो आरो दै होसोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनावथ' जोंहा गोबां बेसरनि थाखाय ओरै मुलि थायो जाय माबा माने बेसर होनना बुङोब्ला मुलि होनना बुङोबा जोङो जेरै दंफां मोजां जालांनाय बा गोजौ जालांनानै फिथाइ मोजां जानाय बा एम्फौ नाङै बेफोर मुलिखौ होनानै जों माने बेसरफोरखौ मोननाय जायो आरो। जाय बेसरफोरखौ जोंहा न'आव बाहायनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ जों जानाय थाव होनना बुङो बेखौ जोंनि गामि गामियाव बयहाबो माने बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरो औ बेनि अन गायै आरो मैगंफोर बुङोबाथ' जोङो लाइ लाफाफोर फोराबो मेसेंगाव जायो नालाय नोंथां लाइ लाफाफोरखौ माने जों न' जिंफोरावनो जोङो गायना लानाय नुनो मोननाय जायो आरो जाय मैगंफोराव जोङो न'फोराव गायनो थाखाय जोङो माने बिदिनो जावग्लिनानै गायनायखौ बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो दे नोंथां।
औ बेनो बुं जोंनि जोंनि ओनसोलाथ' बिदिनो दाथ' जेनेबा गोलोम बोथोर जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोराव मोननाय जेनेबा जा आबाद मोनो जेनेबा बे बेफोरखौ जेनेबा जोंनि ओनसोलाव दा दायो नुनो मोननाय जायो आरो ना जेरै फोरला- फोरला बिदिनो फोरलाखौ बहलबो होनो जोंथि बांसिन माने बहल होनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलजों ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो टमेट' टमेट' गायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो सबायबिमा ओमफाय लोगोसे टमेट' सबायबिमा लाव खुमब्रा ओमफाय बानलु माने बेफोरबायदिखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मेसें बोथोरफ्राव बिदिनो लाइ लाफा बा दुन्दिया मुला गाजरमानि बेफोरखौ गाय गायनाय जायो। बिदिनो मानिे फोरला फोरलाव गिबियाव जेनेबा। माने जेनेबा फोरलाखौ। गायनो थाखाय माने गिबियाव माने फोरलाया जेब्ला रायो अब्ला बे रायोब्ला जेनेबा बेखौ मानिे फोरानग्रोननाय जायो आरोखि ना ओमफाय बेखौ जेब्ला फोराननानै माने बियो रानो अब्ला बिनि बेगरफोरखौ बासिनानै दोननाय जायो ओमफाय जेब्ला गायनायनि सम फैयो जायो अब्ला माने दा दा बायदि बोथोर जेनेबा गोलोम बोथोराव माने गायनायखौ नुनो मोनो फोरलाखौ ओमफाय बिदिनो माने फोरला गायनो थाखाय माने फोरला बेगरफोरखौ माने हा सिङाव फबनानै होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो माने जे जायगायाव फोरला गायदों बे जायगायाव माने हाखौ गोजौ गोजौ होनांगौ आरोना। माने हाखौ गुवार गुवार माने जायगा खालामनानै दखर दखर दखर गायनांगौ। ओमफफाय बिदिनो फोरला गायनो थाखाय माने बैसांबो होनाय जायो मानखि फोरलाया मोनसे मानलाग्रा बिफांसो ओमफ्राय बिदिनो फोरला खौ जेनेबा बिदिनो फोरलाया उनाव लासैनो मानला लांनानै मानि बिबार म माने माल लानानै उनाव बिदिनो बुरजा जालाङो आरोना बिनि मानलाानाय बिनि मानलानाय बैसां मानि गोजौआव मानला नानै ज' जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो उनाव मानि बिबार बारो ओमफ्राय बिदिनो बिबार बारनानै उनाव गावनो लासैनो मानि बिबार बानानै फिथाइ थायलां हमो ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ थायनानै माने देरबोयो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो सोरबाबा जानो थाखाय गायो सोरबाबा बेनो फालांगि रां आरजिनो थाखाय गायो माने बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बांसिनानो आथिखालावथ' रां आरजिनो थाखायसो माने बांसिन बेफोर फोरला गायनो नायखौ नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलथिमबो बिदिनो गोबां मानि मानसिफ्रा मानि फोरला गायनाय खौ नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलावबो ओमफाय बिदिनो खुमब्रा होननानै बुङोब्ला बिदिनो खुमब्राखौबो मानि जेब्ला खुमब्राया देरो अब्ला जेनेबा गिदिर जायो रायो अब्ला माने माने फोरला माबा खुमब्राखौबो बिदिनो दोननाय जायो बिदिनो खुमब्राखौबो खुमब्रानि बेगरखौबो बिदिनो गायो जेनेब्ला बेगरखौ माने गोरान खालामग्रोनाय जायो आरोना फार्स्टआव ओमफाय बिदिनो गोबाव दोननानै जेनेबा खुमब्राखौबो बिदिनो गायनानै मानि मानला होनाय जायो। बांसिन जोंनि ओनसोलावथ' जेनबा जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन खुमब्राखौ उखुम सायाव मानिे गन थुना होनानै मानि मानि ओ खुमब्रायाबोथ' मोनसे मानलाग्रा जि माबासो नालाय बिफांसो नालाय मानि गन होनानै माने मानला होनानै मानिे उखुम उखुम माने थिं गोजौफोराव माने मानला होनानै जेनेबा माबानायखौ जोंनि गेजेराव मानिे जोंनि ओनसोलाव बांसिनखौ नुनो मोननाय जायो मानि उखुम उखुम माने खुमब्राखौ थायखोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। माने मानो होनोब्ला मानोखि उखुन साफोराव जेनेबा देरोब्ला जेनेबा मायोबा जेनेबा बेखौ लाबथानो। जेनेबा मानि खुमब्रायाथ' गिलिर जायो नालाय मानि बेखौ सुंथानायनि जेनेबा जेबो गोनांथि जालायला माने बियो उखुं सायावनो देरगोन उखुं सायावनो जेनेबा गावनो उखुमा जेनेबा नारथानानै जेनेबा लाखिनाय बायदि जागोन। बिदिनो बहलफोरखौबो बिदिनो गायो जों माबाखौ खौ लावफोरखौबो बिदि आरबैनो गायो ओमफ्राय बे लाफा होननानै बुंङोब्ला बेफोरखौ माने बेगरफोरखौ बिदिनो बेखौबो गायो माने हा जाव एसे हा जावग्लिना होनानै मानि बेफोरखौ बिदि आदबैनो गायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बेफोरनि होन होननानै बुङोब्ला मानि मैगं थाइगंनि थावनाया मानि गोबां आलदा आलदा जायो अबेबानि थावनाया जेनेबा गोदैहां जायो अबबानि थावनाया बिदिनो मिडियाम जेनबा गोथाव जायो ओमफ्राय बिदिनो मानि गोबां आलदा आलदा जायो थावनाया ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे माने गोबां जायगा लायै जायगा माने थावनायखौ आलदा आलदा जानायखौ नुनो मोनो आरोखि ना ओमफ्राय बिदिनो लाफा जेनेबा अबेबा अबेबा ओंख्रिफोरखौ खारैफोरजोंबो संनायखौ नुनो मोनो बमा अबेबा ओंख्रिफोरखौ थावफोरजों बेफोरबायदिजों संनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गावबा गाव जायगा लायै जायगा माने ओ मैगं-थाइगंफोरखौ आलदा आलदा जेनेबा थावनायखौ नुनो मोनो जेनेबा इसेबां जेनेबा हासार बरहा गोनां जायगायाव गायगोन ए सांमानि मैगं थाइगंफोरनि थावनाया गोथावसिन मानि गोथां मानि माने हासार गोनां जिनिसखौ जाबा जोंनि दा देहानि थाखायनो जोबोद मोजां बेखौ जों बयबो मिथियो बेबायदिनो माने मैगं-थाइगंफोरखौ बिदिनो जोंनि ओनसोलसिम मोनो बेफोरबायदि खनो हब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां होनब्ला नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय माने मानो होनो ब्ला आं मिथिनो मोनै जिनिसफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय माखासेफोरखौ अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथां जागोन दे नोंथां नोंथांजोबो आ सावराय औ नोंथांजोंबो आं सावरायनानै गोबां खिनिखौ मिथिनो मोनबाय औ दे